हेलौ औ
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां
नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों मोनसे आयदायाव सावरायनो थाखाय फन होननाय जादोंमोन आरो ना नोंथाङा फ्रि दंथ'योबा नोंथांजों सावरायजागोन ना
औ सावराय जागोन नोंथां
औ औ आइदायानो जोंना दोरोङारि ओंख्रि बा बर' सुबुंफोरा ओ माबायदिहाय ओंख्रि स'ङो संना जायो बेनि सायाव नोंथाङा एसे सावरायना होनाय
ओ ओ बर'फोरनि ओंख्रि बुंनो थाङोब्लाथ' ओ जोंना मा होनो अनला ओंख्रि दङ सबाइ ओंख्रि नारजि ओंख्रि अमा बिदिनो बायदिसिना ओंख्रि दं आरोना नाफाम लोगोफोरनि ओंख्रि होनो थांब्ला जोङो मा होनो अनला ओंख्रि खौबो अनला ओंख्रिखौ माबायदि सङो एसे फोरमायना होनोसै आरोना आङो।
औ औ
ओ अनला ओंख्रिखौ संनोबाथ' जोंनो आगोलावनो एसे माइरंनि गोनांथि जायो ओ मा माइरंखौ जोङो दैयाव ओ दसे सम सोमनानै दोननांगौ आरो अननानै दोनखांनायनि उनाव बेखौ जोङो ओ मोनसे आगजुआव सुखांनानै लानांगौ जायो आरो सुखांनानै
होखांनानै बिखौ जोङो एसे दैया रानबोब्ला ओ थफसि एबा मा होनो बेखौ दिंखि एबा बायदि ओ मेसिनफ्राव देनाय जायो आरो। ओ देना लाखांनानै जोङो मा मा होनो ओ
अराव जोङो मा होनो सारायाव दैखौ उम ग्लब ग्लब गोदौनानै लाग्रोनांगौ आरो ओ लाखांनायनि उनाव जोङो बे अन माहोनो अन देनानै दोननायखौ ओ एस से से सारस्रो सारस्रो होनांगौ जायो आरो नोंथां। ओ सारस्रिनानै होबा फ्राय बिदिनो बायदिसिना बेदरफोर एवनानै दोननाय दङब्ला बेखौ होजायो आरो ना। अनलाजों दाउ बिदिनो संनाय जायो। खोनांदोंना नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथां बुंलाय।
अ नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन ना बरफोरनि दोंरोंङारि आरो ओंख्रिनि बागै।
औ औ हागोन नोंथां नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो ओ जेनेबा जोंना बरफोरनि ओंख्रि होनना बुंङोब्लाथ' जोंनिया अनलाजों दाउ बेनो जोंनिया मेेन आरोना बेबायदिनो जोंया अनलाजों दाउल जाजाया जोंना अमाजों अनलाजोंबो जाजायो। आरो बेबायदिनो जोंना अनलाजों औवा मेवायबो जाजायो। आरो बेबायदिनो जोंना औ अनलाजों नाफोरबो जोंना होना जाजायो आरो ना। बेबायदिनो जोंना बर' फोरनि ओंख्रि होनोबाथ' जोंना अनला ओंख्रिल नङा जोंना ओ जेनेबा जोंना मिथिंगानिफाय मोननाय खारथिंनानैै ओ खारै खाजै जायखौ जों बुङो खारदै खारै होननानै बेबो जोंना मैगं बर'फोर जोबोरैनो सायो आरो बेनि अनगायैबो जोंना सबायजों साम आरो जोंना नारजिजों अमा थो बेनि अनगायैबो गोबां मिथिंगारि मान्नाय खाबथिंनानै बा नागिरनानै जायो। बेबायदिनो जोंना बर'फोरा थाइगिरजों ना जायो। मैथाजों दालि जायो मैथाजों नाबो जायो। आरो जोंना लाथा एमफौबो जायो। आरो जोंना नाफाम जायो। नाफाम जोंना ना गुरना लाबोनानै जेनेबा ना फिसाफोरखौ बा मावा बा बिदिनो बोथि याफोरखौ जोंना थास' गोसोमजों देनानै बेखौ जोंनिया बाथोन हिसाबै बा ना फाम बानायना थिना दोनना जानाय जायो आरोना बेबायदिनो जोंनिया बेल' नङा। जोंना गोबां मिथिंगानि मोननाय गोथां मैगं जानाय जायो जेरैहाय जोंना ओ दिंखा दिंखा आरो जेरै जोंना खुथ्रा बुथा
औ
बायदि बायदि गोथां मैगंफोरबो बुथुमना जायो आरोना। ओ बेनि अनगायैबो जोंना खारदै खारियाव संनो थाखाय जोंनिया ओ जेनेबा जोंनिया गुथा गुथ्रा गरमुन्दा थुनथुनि बेफोर बायदि होना संना जा जायो आरोना आरो बेयावनो जोंना ओ सजनानि बिलाइ होना होबाव होबावब्ला जोबोद खुवाद सिन मोनजायो आरोना। बेबायदिनो जोंनिया खारदैखौ जोङो संनानै जाजायो। आरो बेबायदिनो ओ जेनेबा जोंना सबायाइजों साम'खौ माबायदिहाय सङो होनोब्ला आं बेखौ एसे फोरमायना होनो सानदों जोंना सबायजों साम'जों संनो होनोब्लाथ' जोंना सबाय गोथांखौ जोङो एसे ओ सोमना दोनग्रोनांगोन आरो ना गुरै जानो थाखाय। औ आरो ओ जोंना साम' होनोब्लाथ' जों साम'खौ ओ डाइरेक्ट मोना। जोंना साम'खौ बबेनिफ्राय मोनो होनब्ला जोङो दंग'फोर एबा ओ माइ गायनाय दुब्लिफोराव जोङो साम'खौ खनना लाबग्रोनांगोन। एबा जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय बायनाबोलाबोनो हायो। बेनिफ्राय जोंना साम'खौ सानसेनि थाखाय जों दैयाव बेनि मैलाफोरा खारनो थाखाय सोमना दोनग्रोनांगौ जायो आरोना बेयो बेनि मैला फोरा जेब्ला गजोबो अब्ला जों बेखौ मोजाङै हुख' हख' एबा साफा सुनाय जायो आरोना बेनि उनाव जों बेनि खिबुखौ दाननाय जायो आरो बेनि खुगाथिं थानाय गालखाबखौबो जोङो बोखारनाय जायो आरो ना पिनजों ओ बेयो जेब्ला बिदिनो साफा फा जायो अब्ला जों बेखौ थावाव थाव एसे होननानै बेखौ जोङो एसे फ्राय खालामग्रोनो लाग्रोनाय जायो आरो ना। ओ स्रेम स्रेम जानायावलासे आरो बेनि उनाव जों सबायखौ अराव ओ जेनेबा जोङो दै होनानै बेखौ जोङो ग्लब ग्लब गोदौ होना बेयाव खारै एसे होननानै नांनाय बादि संख्रै मस्ला होनानै जोङो ओ जेब्ला बे स-सबाइया रुयो बा मोननो हमाय जायो अब्ला जों बै ए नाय साम'खौ होनानै बेखौ ग्लब ग्लब गोदौ गोदौ होनाय जायो आरो ना। एनि उनाव बेयो एसे गथा जाबोला जों बेखौ खांनानै सबायजों साम' महरै जोङो मोननाय जायो एबा जों जानाय जायो आरोना। इदिनो आरो औ नोंथां ओमबा आं गुबुन गुबुन मैगंफोरखौ नोंथाङा माबायदिहाय सङो नोंथाङासो फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां ओ मा होनो बे नारजि दो अमा जे बुङो जोङो बर'फोरनि ओंख्रि। जोङो बेखौ संनो थाखाय जोङो आगोलावनो नारजै होनो थाङोबा जोङो आगोलावनो बे नारजिया फाथो जाबाय आरोना ओ फाथोखो जोङो जेनेबा लाबोनानै फोरानना दोनोब्ला ओ बेयो नारजिनि महर मोनो आरोना। बे बे नारजिखौनो जोङो ओ मा होनो संनो गोनांब्ला जोङो सोमनानै दोननांगौ जायो एसे बेफोरखौ जोङो साफा खालामनाय जायो आरोना बेफोरखौ साफा खालामखांनायनि उनाव जो बेखौ ओ मा होनो खारैजों मेनाय जायो आरो ना खारै होनानै बिनो थाखाय ओमफ्राय आरो जोङो मा होनो ओ बिजों अमा जेनेबा नारजिजों अमा जानो थाखाय जों अमा खौ एवग्रोनानै लानांगौ जायो। दाइनजि जौखोन्दोसो जों एवनानै लाग्रोनांगोन आरो ना। मोननाय बायदिनो अमाखौ एवना ला खांनानै बे ओ नारजि गोदौबाय थानाय समाव जोङो बेखौ नारजि नारजियाव होनांगौ जायो आरो ना बेदरखौ अब्लानो आरो नोंथां जों जि खारै खारै होनबाय थादो बे खारैखो मानिफ्राय बानायो नोंथाङा एसे फो फोरमायनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां जोंना खारदि खारै एजे जों जोबोरैनो खारैखौ होना जानाय जायो बे खारैखौजों माबेनि फ्राय मोनो होनोब्ला जोंना बे खारिखौ जोङो थालि बिफांनिफ्राय थालि बिफांनिफ्राय मोननाय जायोना मोनो होनोब्ला जों थालि बिफां एबा थालि मोला मादा खौ जों मोजाङै थालि बिफांखो दानखांनायनि उनाव जों थालि बिफांनि मादाखौबो जोङो दानख'नाय जायो आरो ना ओ दानना दिहुननाय जायो बेखौ जोङो फिसा फिसा जिरनानै सानदुआव फोराननाय जायो आरोना? बेबायदिनो बै थालि फस्ला थालिर बिफां थालि फस्लाखौबो जोङो मोजाङै दाननानै फिसा फिसा जोङो फस्लाखौ जिरना लाग्रोनांगौ आरो ना औ बे बेनि उनाव जों बेखौ सानदुङाव साननै सानथामनि थाखाय मो जाङै फोराननांगो आरोना बेनि उनाव बे थालि फ जेब्ला स्राव स्रावबा रानख्रांख्राव जागोन अब्लासो जों बेखौ बुथुमनानै
औ
बा थुबुर खालामना जोङो सावना होनाय जायो बा सावना होनाय जायो बेनि उनाव जों बेखौ सावना होनानै बेयो जेब्ला गुन्दै जाजोबगोन सावनानै बा बेनि हां गारा गगोन अब्ला जों बेखौ सान्द्रिजों सालिना साफा बेनि गुद्राखौ गारनानै बेनि मिहिखिखौ बे मेहिखिनिखौ जों लानानै थिना दोननानै बेजों खारै महरै बाहाय जायो आरो जों खारैखौ मारैहाय सरो होनोब्ला जोङो मोनसे आइजें बा बेसादफोराव बा दाबोरफोराव जों लानानै बेखौ दै होनानै जोङो सरनाय जायो आरोना सिकनिजों बेनिफ्राय बेनि गनाय रिसिखौनो जोङो खारै महरै बाहायनाय जायो आरो ना बिदिनो जों खारैखौ मोननाय जायो। आरो बेनि अनगायै जोंना खारै होनोब्लाथ' जोंनि खारैखौ जोङो बेनिफ्रायल' मोना जोंना गोबां बेसर साबा
औ
सिलिंफोरनि सादाफोरनिहायबो जोङो बेखौ बेबायदिनो बायनानै मोननाय जायो आरोना आरो जोंना बेनि अनगायैबो जोङो दखानाव बायनानैबो जों खारैखौ मोननाय जायो नाथाय दखाननि बायना मोननाया जोङो गला फलनि बायना मोननाया जोङो बेयो बानायनायसो बे बानायनाय खारैया जोंनि उदैफोरखौ गाज्रि खालामो आरोना बेनिखायनो जोङो जोंनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय खारैखौ बाहायनाया बांसिन मोजांसिन मानोना जोंनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय खारैया जोबोद जेबो खहा खालामोहोआ आरो मोजां जानानैबो मोजां नाङो। नाथाय दखान बा गला बाजार नि खारैया उदैफोरखौ एसे गाज्रि खालामहैयो आरोना बेबायदिनो जोंहा खारैखौ मोननाय जायो आरो बिदिल' नङा जोंना बर' सुबुंफोरा गोदोनिफ्रायनो न'फोरावनो एसे एनै आबाद मावनानै मैगं थाइगंनि आबाद मावनानैबो जोंना ओंख्रि बुथुमना लानाय खौ जोङो नुनो मोनो आरो ना बेबायदिनो जोंना ओ न'आव जानो थाखायल' नङा गोबां हा हु थानाय मानसिफोरा गोबां मैगं थाइगं गायनानै ओ रां फालांगि खालामनायखौ खौ जोङो
औ
समाबो जाबाय नामा नोंथां औ दे होमबालाय नोंथां औ